औ नोंथां खोनादोंना? औ नोंथाङा दा फ्रि नामा?
औ नोंथाङा आं फ्रियैनो दंथ'योमोन।
अ मानिे आङो नोंखौ मोनसे आयदानि सायाव स सावराय होननानै गोसोखांदोंमोन नालाय नोंथाङा ओंखायनो नोंनो फन हरनाय जादोंमोन।
औ जागोन नोंथां सावरायनो हागोन मा आयदानि सायाव सावरायनो नोंथां।
बे आइदाया माबामोन नोंथां जोंनि जे बर' हारिनि जानाय लोंनाय ओंख्रिफोर बे ओंख्रिनि सायावहाय एसे सावरायलायसै होननानै नोंखौ गोसोखांनाय जादोंमोन आरो ओंखायनो। फन हरनाय जादोंमोन नोंथां औ औ बिदिब्ला फरायनो हासिगोन नङा होमबा नोंथां। औ बिदिब्ला आंनो जागायदेनसै।
औ जागोन नोंथां नोंथाङानो एसे फोरमायज'ना होदो।
औ नोंथाबो मिथिखागौ बर'नि ओंख्रिया माखौ होनो नङा होमबा? जाय ओंख्रिफोरखौ बर' हारिनि सुबुं फ्रा जायो बे ओंख्रिफोरखौनो बर'नि ओंख्रि होननानै जोङो बुंनाय जायो नङा होमबा नोंथां दा औ बर'फ्रा जोङो मोनथिगौ गोदोनिफ्रायनो गामि ओनसोलाव हाग्रा बंग्रा बा बिदिनो दैमा सेर बेबायदिनो हाग्रा ओनसोल बिदि जायगायाव थानानै संसार जाबोनाय हारि नालाय बिसोरो मा गोबां रोखोमनि मैगं थाइगं बिदिनो ना बेदर बेफोरखौ जानानै मोजां मोनो आरो बा जायो बुंनो थाङोब्ला बर'फोरनि गुबै ओंख्रि होनना बुङोब्ला फ्राय जोङो जोंनि थिंगायावनो मोननाय माखासे हाग्रानि मैगंफोर जेरै जोङो मोनथिगौ दिंखिया बिनो थ' बिसं थास' आथिं बेबायदिनो आरोबाव
औ
गोबां दङ जेरै लाफा सायख'नो हाग्रानि आरोबाव गोबां दंबावो आरोना बिदिनो मुलि हारि लाइफांफोर बेफोरखौबो जोङो जायो आरो दा जोङो बेखौ होननानै हाग्रानि माखासे बेसादखौल' जायो होनबा जानाय नङा मानोना बर'ना माखासे गावनि हारिमुजों लोब्बा गोनां गावनि समाजजों लोब्बा गोनां माखासे ओंख्रिफोरबो दं जाय मानि बर' हारिनि मुंदांखा ओंख्रिफोर आरो जेरै अनला खारै अनला ओंख्रि अनलाजों दाउजों बेबायदिनो अमा ओंख्रि आरोबाव ओरै सबायजों दाउजों नङा होमबा नोंथां? आरो बेबायदिनो थास' आथिं ना मैथा ना बेफोरखौ जोङो फ्राय ओरैनो नरमेल बर'फ्रा दिनफ्राव जालाबायो बा मोनायाव जायो आरो। ओंख्रि हिसाबै औ ओरैनो बुंनो थाङोब्ला जोङो आबाद मावग्रा हारि नालाय न'आवनो फ्राय मैगंफोरखौ गाव गावनो जानो आन्था गायनानै लाखायो नङा होमबा नोंथां आरोबाव औ बिनि अनगायैबो जोङो माखासे जायफोरखौ जों न'आव गायनो हाया बा न'आव जाया जों बेफोर मैगंफोरखौ बायनानै जायो आरो ओंख्रि हिसाबै जेरै जोङो नैबे टमेट' गिदिरफ्रा बेखौ जोङो फ्राय दखाननिफ बायनानै जायो गोजां बोथोर समावथ' जेबो नङा बेखौ जोङो न'आवनो गायनानै लानो हायो नङा होमबा नोंथां जेरै बानलु बागान फोराव जों गायनानै लायो आरो बानलुल' नङा बिदिनो नैबे जोंना मथर बायदिसिना। ना जों गायोना गोजां बोथोरफ्राव बेफोरावहाय जोङो एसे एसे बे टमेट'फोरखौ गायफायो आरो। टमेट' फिसाखौथ' जोंना गोरलैयैनो मोनो न'आवनो नङा होमबा गायबा गोजां बोथोर समाव दा बे टमेट' गिदिरफोरखौ जोङो बिलाहि होनो जायखौ सानजाहा बे फान्थाव। होनो जों बेखौहाय जोङो न'आव गायनानै जायो आरो दा आलु आलुखौथ' जों गोजां बोथोराव गमामायैनो गायनाय बा गाहायै गायनाय मोनसे मैगं जायखौ जोङो। गोरलैयैनो गायनानै फोथांनानै बेनिफ्राय मोजां रोखोमनि फसल मोननो हायो। बेखौ जोङो न'आव ओंख्रि जानायजों लोगोसे आरो फाननोबो बाहायो आरो ना जायजों‌ जाय मानि जोंनि जेनबा' नखर खुंनाय मानाय बेफोरावहाय गोबां जोंखौ हेफाजाब होयो नङा होमबा नोंथां।
औ नोंथां नंगौ।
औ दा बेबायदिनो गोबां रोखोमनि बर'फोरना ओंख्रि दङ जेरै जोबोद मुंदांखा। अखा मोनसे ओंख्रिया जाहैबाय अनला मेवाइ बेखौबो जोङो। बर'फोरा बिराद जायो आरो दा ओंख्रि होनना बुङोब्ला बेफोर बर'नि ओंख्रिथारसै आरो ओमफ्राय मेवाय याथ' जोंना औवा जेरावबो मानि गामि जोबखा नालाय औवाफोरनाव बे दैज्लां बोथोराव औवाया जेब्ला गोदान रज'यो बे गोदान गोदान औवाखौ। दाननानै लागोन जोंना मेवाइफ्रा एभेलेबोेल आरो बेबायदिनो जोङो अनला मेवायाव। अनला दाउ मानि मेवाइखौ माने अनला ओंख्रिखौ गोबां रोखोमनि जानो हायो आरो। बेबायदिनो सबायाइ दाउ सबायाइ दाउखौबो बर'फ्रा जों। गोबां जानाय नुयो सबायाइजों दाउजों आरोबाव बेल' नङा थारुनजों जों अमाजों थाररुनजों नाजों, थारुनजों दावजों, आरो थारुनखौबो बर'फ्रा बिराद गोथाव मोनो। जोङो न'आवनो थारुन बेबायदि आबाद मावनानै बेखौ जों जायो। आरोबाव जोंना माखासे नैबे मुंदांखा बर'नि ओंख्रिफोर दंबावो बेफोरनो जाहैबाय नाफाम बाथोन ओमफ्राय लाफा लाफा जहल ओमफ्राय फाथो दोलो फाथो ओमफ्राय नारजिजों अमाजों बेफोर ओंख्रिया एखेबारे बर'नि माखासे मानि मा होनांगौ बिदिखौ आयना बायदि आरो जाय आइ नायोब्ला ओ जों गावनि मोखांखौ नुसिनो मानि बुंनाय लोगो लोगो बर' हारिखौ मोनथियो आरो बेबायदि मोनसे ओंख्रि बेफोरो नङा होमबा नांथां ओंखायनो बेफोरो मुंदांखा। आरो माखासे बेफोरनि मादावनो जियाय टेकबो मोनबाय नै बावैसो जाय आइडेन्टिफिकेसन नङा होमबा नोंथां? ओ माने बर'फोर जाग्रा होननानै बियो मोनसे आइदेन्टिफिकेसन मोनलायलायबाय आरो। जि आइ केख होनो‌ जायखौ जों जेरै अनला अनलाबो मोनबाय नारजि अमायाबो मोनदों आरो बेबायदिनो नैबे जोंना जायखौ बुङो जों नाफाम
नांगौ।
नाामाबो जि एटेक मोनबाय नङा होमबा नोंथां दा नाफामा बुंनो थाङोब्ला ना नाफाङा जोङो बाथोनबो होनजायो ओंख्रिबो होनजायो नङामा नोंथां मानोना जोङो नाफामखौ बाथोनबो जायो जोंङो एखमबा बिदै फुदुंनानैबो जायो बा बिदिनो मैगं थाइगंजोंबो लागायनानै जानो हायो आरो बेबायदि नाफोरखौ गोबां रोखोमै जों जानो हायो। दा बेनो आरो आङो मोननै मोनथामसो बर'फोरनि जानाय माखा। जि ओंख्रिनि सायाव नोंथांनो फोरमायना होबाय दा आङो नोंथांनिफ्रायबो जानो हागौ नोंथाङा आंनिफ्राय गोबां माने नों नोंनिफ्राय आं गोबां बाथ्राखौ सोलोंनो हाबावगोन होननानै आङो मिजिंथिदों दा नोंथाङा औ एसे फोरमायनानै होदो नामा बर'नि ओंख्रिफोरनि सायावहाय औ नोंथां।
ओं दा जोंनि ओनसोलथिंजायहाय मा जों मिथिंजाय बबे बबे ओंख्रिखौ बांसिनैहाय जायो बा बे ओंख्रिफोरखौ जोङो माबोरै संनानै जायो बिनि सायाव आंबो फंनैसो बुंनोसै बिदिब्ला नोंथांनिसिम
औ नांथां।
औ।
जोंहाथ' बर'फोरनि गेजेराव आलासि दोनसि फैयोब्ला जे जोंना मुंदांखा मोननै मोनथाम ओंख्रिसो दङ जोङो बे फोरखौ बयबो आलासि दोंसि थांबाथाय संनानै होयो आरो। जेरैहाय जोंना ओरै सबायाइ दाउ बा नारजि अमा बा नाफाम बा एम्फुलाथा बेफोरखौहाय जोङो मा जोंनि आलासिफोर फैयोब्ला जोङो गोथाव ओंख्रि संनानै जाहोनोबब्लाथाय जों बेफोर ओंख्रिफोरखौ संनाय जायो आरो ना नोंथा।
नंगौ नोंथां औ।
औ आरोबाव जोंना दंबावो जे हाग्रा बंग्रानि नुलि मैगंफोर जेरैहाय उसुमै बा जोग्लावरि बा खिफि बेन्दों मानि मुनि दा जोङो बेफोरखौबो जोंनि जेब्ला देहाफ्रा दुरबल बा लोमजानाय साजानाय गगा मोननाय बेफोर जायोब्ला जोङो बेफोर ओंख्रिखौबो जों न' खाथि खालानिफ्राय बुथुमनानै जोङो गोबांथार जायो आरो जेरैहाय जोङो उसुमैजों बा मानि मुनिजों जोङो दाउजोंहाय आरामैहाय बेखौ बिदै फुदुंनानै बानलु बोरदोनफोर होलायनानै संब्लाबो जोङो मोजां गोथावैहाय मोनजायो आरो बे ओंख्रिखौबो जोङो जोंनि ओनसोलजों नोंहाय बे ओख्रिखौबो बिरादथार जानायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ औ नोंथां
औ आरोबाव बुङो बे गोदोनि आबैमोनाहाय गोदोनि दिनावहाय जोङो जेन'बा आबै जोंनि आबै आबौमोना बेफोरबायदि मैगं थाइगंखौ जानायनि थाखायनो जेबो बिसिनावहाय दानि जेरैबायदि बेमार आजार जायो। बे बेफोरबायदि बिसिोरनि दिनाव बेमार आजारखौ नुनो मोनामोन। होननानैबो बुङो आरो बिसोरो दा बिनि थाखाय मे जोंबो बे बिसिनि खोथाफोरखौ खोनानानैहाय जानो बिराद गोसो जायो आरो बे हाग्रा बंग्रानि मैगं थाइगंफोरखौहाय। आरोबाव जोंना हाग्रा बंग्रायाव मोननाय मैगंखौ गोबां दंबावो जेरै जोंना ओरै ओ मैखुन जेनाखि बे फिफां दानफायनानै दोननाय मुराफोराव रज'नाय मैखुनखौबो जोङो बिराद लाबोनानै जाफैयो आरो बेखौहाय जोङो दाउजों बा अमाजों बेफोरजों एवनानै जायोब्ला गोथावहाय मोनजायो आरो आरोबाव जोङो अनला फोरजोंबो जानो हायो बे मैखुनफोरखौ
औ
नाथाय जायगानाय जायगा आरो बे मैखुनखौ अबेथिंजायबा मोन नो बबेथिंजायबा मोना दा जोंनि थिंजायहाय एसे हाग्राया बांसिन जानानै जानायथाय जोंनि साथिंजाय जा बेफोरबायदि मैखुनखौ जोङो मोनजायो आरो नोंथां।
औ बे गाम्बारि बिफां माबा माबियाव रज'योना बिदिया नोंथां?
नंगौ नोंथां नंगौ। गाम्बारि बिफां बा सालनि बििफांनि बे दानफायनानै दोननाय बोसोर बोसोर जानायनि मुरायावहाय बे रज'यो आरो। नाथायबा जोंना दा बानायनायफोरबो मैथुन मोननाय जासै जायखौहाय जोङो न'फोरावहाय बेगरफोर फोनानैहाय बयनिबो न'खर न'खराव बानायनायबो जों नुनो मोनो आरो। दानि मुगायावहाय नाथाय बै गोदोनि दिनावहाय जोंनि आबै आबौमोना बेफोरबायदि औ अर्गेनिक मैखुन रज'नायखौ बा जोंनि ओरै बिफां लाइफांफोरखौ औ बेफोरबायदि बायदि रोखोमनि ओंख्रि जानायहाय मा बिसनि देहाफोरा थाजामोन आरो बिसोरो गोबाव बोसोर बोसोर जोरबाय थायोमोन नाथायबा जोंनाथ' नै दा ओ जोंनि मैगं थाइगंफ बोथोर गैयियावबो ओंखारसै जेरैहाय ओ जोंना मेसेंनि टमेट' कबििफोरखौबो जों दैज्लां बो फोथारावबो नुनो मोनसै बेफोरो गोबां हासार होनानैहाय बानायनाय मैगंखाय जोङो बेफोरखौ जानानैहाय जोङो बांसिनैहाय दानि मानसिफोरा बेमार आजार जानायखौ नुनो मोनसै आरो नोंथां।
नोंखागौना नोंथां औ
बेनिखायनो मा जोंनि ओ बर'फ्रा ओ अ-अनला दाउ दाउ लकेल बेफोरखौहाय जोङो सबाय बेफोरखौहाय बांसिनैहाय जायो आरोखि दा जोंनि ओनथिं बेहाय जिहेथु अनलाया आब' खौ जोंना माइरं जोंनि जे माइरं बेखौनो मोनजाग्रा नालाय बेवहाय जेबो मुलि। बेफोरबायदि गैयाबावहाय जेबो बेनिखायनो जोङो बे जोंनि ओनसोलथिंजायहाय बांसिन जानाय जायो आरो दा आंनि। बुंनाया बिसिमल'मोन नोंथां जोंनाथ' समाबो जाबाय नङा होनबा नों
औ नोंथां समबो जाबाय जाबाय नङा होमबा आरो एफाराब। गुसुं समावथ' जों गासिबो ओंख्रिफोरखौथ' सावरायजोबनांगौआ सम्भाबबो नङा जाहैबाय। जा हायो जोङो औ जेसेबां हायो इसेबां मेकआप बानायगोन नङा होमबा बे समनि गेजेराव सावरायलायनाय औ गोबां बाथ्राफ्राबो ओंखारबोलायबाय दा। बे दसे समनि गेजेराव गोबां बाथ्राखौ सावरायनानै आंनो बे इनफरमेसनफोरखौ होनायनि थाखाय नोंथांनिसिम आं रोजा रोजा साब थाबाय नोंथां ओ गोजोननायबो बावबाय आरो नोंथां। औ बिदिब्ला गोजोननाय जासिबाय नोंथां गोजोनथोंसै।
औ गोजोनथोंसै नोंथां।
औ।